हेलौ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे बुं
ओ खोनाहैदोंना
औ खोनादों नोंथां मोजाङै खोनादों दे
अ अ
औ
नोंथां मा खालामदों
नोंथां दायोथ' आं ओरैनो जिरायना दं नै
ए मोजाङैनो दङनाा
मोजाङै दं नोंथां मोजाङैनो दं
होनबा नोंथां दिनैनि सावराय सावरायनां आयदाखौहाय
औ
जोंनि ओनसोलफोरनि एबा जोंनि जेनेबा
औ
टिसि हालामनि हारिमायारि हाग्रामाफोरनि बागै सावरायसै नङा होमबा हाग्रामा एबा हाग्रा
औ औ जागोन देना जागोन दे
जागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा जागायग्रोदो बिदिबा
जागोन दे नोंथां
औ
ओरैनो जोंनि बि टि सि एबा बिटिआर हालामाव ओरैनोथ' हारिमायारि हाग्रामा होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे ओरैनो आसाम सरखारारजों एबा इण्डियान इण्डियान गभमेन्टजों सिनायथि जानाय गैया नङा जाबायानो बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ मानास नेसनेल पार्कआबो जोंनि बि टि सि आवनो गोग्लैया होमबा नोंथां आरो लोगोसे रायमना नेसनेल पार्क
औ राइमना नोसनेल खोनादों।
ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क
औ
जोंहा बे मोनथाम आरो बबेयावबा आं मिथियै दंबावो नामा आं बेखौ मिथिलिया बे मोनथामखौ बाखियै आं मिथिनानै दंथ'यो नोंथां
औ आंबो एसेबां मिथिसआ नोंथां।
दा ओरैनो जोंहा जोंनि जेनेबा जोंनि सम्पद एबा हारिमायारि सम्पद बे लोगोसे आरो जों लोगोसे बेजों लोगोसेनो जोंनि ओ जोंहा बि टि सि नालाय जोंनि गोग्गानो हाबाय जोंनि माबा नालाय नङा होमबा ओ जोंनि रायजोनि जों बुंना लानो हाबाय
औ जोंनि एरियानि जाबायनालायथो
औ। जोंहा बेवहाय थावनिफोराव बेरायनानै माखासे जिब जुनार नुनायजों लोगोसे जोंनि माखासे मोनबाङै बेसेन गोसा दंफांफोर थाबाय
औ।
दा बिनि गेजेरावनो सरखारजों सिनायथि जानाय हिसाबैहाय माखासे जेन'बा फुलिस पुलिसफोर एबा फरेस्टफोरा माखासे रैखाथि खालामनानै दोनो दा बिनि गेजेराव जोंनि माखासे सुबुंफोराहाय जोंनि बर'फोरानो जा एबा गुबुनफोरानो जा बैफोर हाग्राफोरखौ एवस्राङै एवस्राङै जायगा लायै लायै दायो माखासे रैखाथि गैयै खालामदों दा बेखौ नुनानै फरेस्टफोरा हमो आरो होखार जायो आरो जोंनि सुबुंफोरा आलाय सिलाय जायो जे गावनि गामियारियाव थाखानाय माखासे न बिथाफोरखौ गारनानै जोंनि गामिनि रायजो जानाय सुबुंफोरा सादा बुसा सुबुंफोरा बैखौ मोजां नहरनानै जेन'बा ओ गोजाननि हाजो खौ समायना नुहुरो होननाय बायदि खाथियाव थांबासो बिनि जि सिंसा माखासे मा होनो बिथोर एबा बाथ्राफोरखौ मिथियो थिग बेबायदिनो जायो माखासे जोंनि सुबुंफोरा दा बैफोरखौ हाग्रा औ नोंथां। हाग्रामा एवस्रांनाय हाग्रा सिफायनानै हादान लुहैनानै गोदान न' सोरजिहैनाया दा बेयो सरखारारनि बिथिङावहाय आयेननि बेरेखा जाबाय अदेबानि बियो नेसनेल नेसनेल मोनसे हारिमायारि मोनसे हाग्रामा महरै सिनायथि जानाय हिसाबै दा बेखौ दानफायनायाहाय सरखारारनि नोजोरावहाय बेरेखा जाबाय दा बेनिखायनो बेखौ रैखाथि खालामनाया नों आं आरो बयनिबो बिबान लोगोसे बेफोरबायदि फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टनि एबा सोररकारिनि बिथोन बायदि होजानाय बै सुबुंफोरनिल' नङा। नोंथाङा मा सानो?
औ नंगौ जों गासैसिबो हाग्रामाखौ गासिबो माने संरैखा खालामनांगौ आरो बेखौ माने। सोरबा बिबानगिरिनिल' नङा बे फोर माने। हमना ला बिबानगिरि माने ओमबाय फरेस्ट दिपारमेन्टखौ होनबाय आं बिबानगिरि माने
नोंगौ थारैनो।
बिथांमोननि न'आव माने बेखौ बे मिथिंगा एबा अरन अरनफोरखौ जों माने जुनार जुनारफोरखौ रैखा खालामनांगौआ गासिबो बिबान नं आरो माने सरासनस्रा गासिबो सुबुंफोरा नोङो माबा दं माने मा होनो बेखौ मोन
बयहाबो औ बयहाबो मोनथथाय दं दायथ' दं नङा नों
औ मोनथाय आरो दायथ' दं
दा ओरैनो नोंथांनि साखाथि फाखाथियावहाय बेफोरबायदि माने हाग्रा ओनसोलफोर दं नामा
दा जोंनि खाथि होनोबा ओरै काजिरङा हाग्रामा बे ल'सो दं
औ-औ नोंथां
जायो आरो माने जोंनि बा दा आंजों थानाय बा आं थानाय ओनसोलनि
काजिरङानि जफोरखौ नङा होमा
औ
नोंथाङा थांफेरबाय नामा
अ नोंथां थांफेरनाय जायाखै बेहाय
औ
थांबाबो मानि बेखौ बारलांदों आरो बेयाव हाबनाय जायाखै
नंगौ थारैनो नोंथां दा ओरैनो आंबो रायमना नेसनेल पार्कआ जोंनि एबा जिल्लायावनो दं क'क्राझार डिस्ट्रिकआवनो ओमफ्राय आंबो थांफेरनाय जायाखै ओमफ्राय मानास नेसनेल पार्कआव थांगौ बेरायगौ नंगौ माने सानदोंमोन बेयावबो थांनाय जायाखै दा ओरैनो जोंहा नैबे साखाथि टिसिन हिसाबै सरलपारानि बेरायथावथाव थांथावथाव ओरै जोंनि सिखोनान जोहोलाव नेसनेल पार्कजों थांनाय जायो बे उल्थापानि रडआव दा बेवहाय जोङो बाय माखासे जोङो नु फेरै गल्डेन लेंगुर माबा बै मोख्रा गोमोआ
औ-औ
थि आरो बेजों लोगोसे मै आरो माब्लाबा बिदिनो आं मैदेरखौ नुलांनाय जायाखै ओमफ्राय बायदिसिना जों नुफेरै माखासे माखासे हाग्रानि जिब जुनार खौ नुलांनाय जायो आरो बेखौ नुनानै जोबोद माने मोजां मोनो एबा गाहाम नाङो थारैनो अदेबानि जोंनि जे हारिमुारि सम्पदाव थानाय बेफोर जिब जुनारफोरा जे मोजाङै रैखाथि थाथों सुबुंनिबो खहा दा खालामथों आरो सुबुङाबो बिसोरनि खहा दा खालामथों थांनानै थानायाव जिहेथु समानैनो थांना थाथों नङा होनोमब्ला नोंथां? दा आङो बे थावनियाव थाङोब्ला बेखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आरो मोनसे दुखुआासो फैबाय जे मानि जेब्ला हाग्रायाव, हाबलांनानै माने बिनि थावनिया जोबहां जोबहां जाहैयो बै थावनिफोरावहाय एबा थावनिनि गेजेरफ्रावबो खोनानो मोनदों आरो माखासे बिखौ मेगनजों नुलांबायबो माने जेबायदि सिगाङावहाय हाग्रा दंमोन आं दाखालि थांनायावहाय, बैफोर हाग्राफोरा एवस्रां जानानै न' लुजोब्बाय आरोखि बेवहाय मा, माखासे गुबुनारि जाथिफोर दं आरो माखासेया जोंनिबो दं ओमफ्राय दा सरखारफोरा बेखौनो होबथायो आरो दाखलि समफ्रावबो होखारजादों आलाय सिलाय जादों दा माने जोंनि मानसिफ्रा, बेनो जे जोंनि हाग्रामायारि ओनसोलखौहाय, दानस्रांनानै एव स्रांनानै बाहायजो आबादथिलि लाहोयो, जेन' बेखौ मिन्थिखासेयावबो बे आयेननि बेरेखा होननानै दा खोथाया जाहैबाय गावनि न'आवनो थानानै आब बाद मावनो आन्था हा दंखायोमोन बेहा जानो आन्था दंखायोमोन गामियाव समाजजों गोरोबनानै थानाय दंखायोमोन, दा बेखौहाय गारनानै, गारनानै हजों थांनानै हा हु फानजोबनानै हजों थांनानै माब्लाबा समाव जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ माने आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
सानहरा जोंनि हाग्रामाखौ रैखाथि खालामनांगौ होननानै जिहेथु गावनि थाखानायखौसो बिथाखौ गारनानै बेयाव थाङो दा बेफोरो जोंनि थाख थाखाय आरो जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैयो आरो नोंथां नङा होमब्ला,
औ नंगौ नोंथां
दा बेबायदि थासारियाहाय जानो नाङा होननानै आं सानो अदेमानि जोंनि, जोंनि मानि ओनसोलफोरावहाय हाग्रा सिफायनाय दंफां दाननाय आरो बायदिसिना फोजोबस्रांनाय बेफोरनि थाखायनो माखासे जोंनाव आबाद मावनो थाखाय नांगौ बायदि, अखा बेबो फैबांलिया माब्लाबा नाङै समावसो हायो बेफोर थासारिया जानो हमबाय, खरान जाबाय दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि मानसिफोराहाय मानि मानसिफोरा नङा मानि सुबुंफोरानो साननो हमनाया सोरबाया खम जाबाय आरो सुबुं सानखो बांनायनि गेजेरजों जे बेबायदि थासारियाहाय बांबाय माने हाग्रा सिफायनाय हाग्रा दानफायनाय एबा हाग्रामाखौ सिफायनानै न' लुनाय बेफोर जोंनाव, मान जोंनि समाजाव जाबाय दा बेफोरखौ माने होबथानो होनब्लाबो सरखारनि बिथिंजों माब्लाबा समाव होबथानो हायो आरो माब्लाबा समाव होबथानो हायै रोखोम जालांबाय आरोखि,
दा बे बिथिङावनो, नोजोर नायोब्ला नोंथाङा गुसुंब्लाबो माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
औब्रा अरन दानस्रांनायाथ' आयेन बेरेखा होना बयबो मिथिखायो,
औ नंगौ नोंथां
थ' बेखौ मिथिनानै थांनायाथ' बे गावनिसो गोरोन्थिखा,
नंगौ थारै नोंथां,
बा बेखौ सोरबाया मेगन सानाबो बुंदो जानो हागौ बय जेबो जाया थांनानै माबा मोनसे जाहैगोन होन्नानैथ' बुंनोबो हागौ सोरबाफ्रा,
नंगौ नोंथां
थ' बेखौ बेयो गाव थांबाथ' गावनि गोरोन्थिखा मिथि खानांगौ आथिखाल मुगायाव अरनबा हाग्रामा दानस्राया आयेन बेरेखा होननानै मिथिखानांगौ
नोंगौ
मिन्थियाबाबो बिदि गावनो माबा मोनसे थांना लायोबा बेथ' गोरोन्थिया गावनिनोखा बे गावनो थाखानाय हाखौ बा गावनि धोन सम्तिखौ गारनानै थांनाय माथ' बे जाम्बानिनो खामानि सानना लानाय जासिगोन आरो बेखौ
नंगौ थारैनो नोंथां
थ' बे गाव थाखानायाव गारना फैनानै बेयाव मा खालामफैदों बेलाय मोनखाया बेखौथ' होखाया जेरैखिजाया बेखौथ' लाफिनखागोन ना
नोंगौ नोंथां थारैनो
बे बिदिनो आरो माने खहा गावनो खुहा गावनि बे मा होनो बे गावनि आथिङाव गावनो गोग्लैयो होननाया
औ औ मानि नायदावनानै मुजुयोब्ला गावनि आ आथिङावनो गोग्लैयो होननाय बायदि जाबायना नोंथां औ थारैनो नोंथां दा होमब्ला जोबथारनायाव आं ओरैनो सनस्लबसै नोंथां ओरैनो गुसुंङैब्लाबो
औ देे
ओरैनो जोंनि जे ओनसोलफोर एबा जोंनि बि टि सि हालामनि मोनथाम हाग्रामायारि नेसनेल पार्क बेखौ रैखाथि खालामनांगौ जों साफ्रोमबो बेयाव रायजो जानाय बि टि सि हालामनि रायजो राजाफोरनि बिबान आरो लोगोसे बेखौ हाग्रामा खौ रैखाथि खालामनांगौवा जोंनिनो बिबान दा फैबाय थानाय समाव आं दा बे जों सानैनि सावरायनां आयदायाव बेखौल' लुबैयो जे मानि बैफोर थासारिया जे जानो नाङा इयुनाव आरो रैखाथिनि थाबाय थाथों आरो बैफोर सम्पदफोरा हायोब्ला हारिमुवारि सम्पदफोरा थायोब्ला बेफोर हाग्रामाया थायोब्ला मानि गोजान गोजाननिफ्राय माखासे दावबायारिफोर फैयोब्ला जोंनि ओनसोलाबो मोनसे डेभेलप बायदि जानो नागिरो माने बैफोर गुबुन गुबुन कान्ट्रिनि मानसिफोराबो माब्लाबा समाव फैयो जोंनावबो रिसार्च खालामनो जे बेफोरखौ नुयोब्ला औ जोंहा गाहाम नाङो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि ओरैबायदि सुबुंफोर फैलायदों रिसार्च खालामफैदों जोंनि ओनसोलखौ जों मोनसे माने जारिमिनारि जायगा बायदि साननानै माने गोग्गानानै लानो हायो जोंहा माने नोंखाखौबो नालाय जारिमिनारि जायगा थानाय जायगायावसो मोनसे हाग्रामा ओनसोलावबो थायो नङा होमबा
औ
दा बेखौनो बुंनो सानबाय आं नोंथां बारा गोलावबो खालामनो सानलिया दा सम मथे होननानै नोंथां बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे
औ दे नोंदां गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोनबाय सावरायना
जब